हेलौ हेलौ अ नोंथां खोनादों ना औ नोंथां खोनाबाय ना अ दे बिदिब्ला नोंथांनिसिम फुंबिलिनि गोजोन हामलायनायखौ जासिहरना थाबाय नोंथां
नोंगौ नोंथां नोंथांनिसिमबो गोजोन फुंबिलि समनि गामा गाहामलायनाय खौ सोहरनाय जाबाय।
गाहाम हामलायखौ जासिहरनाय जाबाय गोजोनाय थाबाय नोंथां ओ बिदिब्ला नोंथांङा दायो फ्रि ना?
नोंगौ नों थांबाय आं फ्रि दंथयो
आ जुदि नोंथाङा फ्रिब्ला अब्ला नोंथांजोंहाय आङो मोनसे टपिकनि सायावहाय सावरायनो लादों ओ टपिकनि नामानो जाहैबाय जिउ राहा जिउ राहा होननानै बुङो ब्ला जो गोबां सोदोब दंअ आरो थांना थानाय समावहाय जिउ राहाखहाय जोङो माबायदि दाना लानांगौ एबा माबोरैहाय जों गाव गावनि जिउ राहाखौहाय दानानै लानो हायो एबा लुखांनो हायो बेनि सायाव बाय नोंथाङा फंनैसो बुंफोरलु होनो हागोन नामा?
नोंगौ नोंथां जिउ रा
नोंथां जिउ राहा होननानै बुङोबा जोङो जिउ राहाखौ ओ जोङो लाइमोन समावनो जोङो
लानांगौ जिउ राहा होनोब्लाथाय जोङो निजि निजिखो जिथुनोखि जोङो गोबां समावनो जोङो माखासे सुबुंफोरखौ जोङो नुदों नुनो मोनदों दिनै जोङो माखासे दिनै लाइमोनफोरा दिनै सा ससेयावनो फरायना गारनानै गुबुनाव जों खामानि मावनायखौ नुनो मोनदों थिग बेफोरबायदिनो जोङो फरायनाय समाव जों फरायनांगौ खामानि मावनाय समाव जों खामानि मावनांगौ औ जों नाथाय जोंनि लाइमोनफोरा जों दिनै बिमा बिफानि जोंनि गार्जेनफोरनि खोथा लायाव जों दिनै जिउ राहा दानायाव माखासे फेलें जानायखौ नुनो मोनबाय थादों बै बेफोरबायदिनो जोंनि लाइमोनफोरा गोदोहै फरायसा फोरोंगिरिफोरा फरायनो होयियाव फरायैयाव बा बिमा बिफानि खोथा लायैयाव दिनै जोंनि गारजेन जोंनि लाइमोनफोरा गोजान गोजानाव जों खामानि मावहैनानै रां जिउ राहाजों जिउ राहा खुंबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों थिग बेफोरबायदिनो दिनै दिनै जोङो बै समाव जेब्ला जों फरायसालियाव फरायोमोन अब्ला जोङो फुंनि गुरिंगानि जोंडो मोनाबिलि माबा बेलासि नै रिंगासिमाव जों फरायांगौ जायोमोन जोङो दिनै खामानि मावहैनानै
जोङो दिनै खामानि मावहैनानै जोङो फुंनि गु फुंनि गु बाजिनिफ्राय जोङो मोनानि जिनै रिंगायालगै जों
नै जों दिनै खामानि मावनानै जों दिनै न'खर सालायनांगौ जादों एबा जोङो रां खामायनांगौ जादों थिग बेफोरबायदिनो जोङो दिनै फोरोंगिरिनि खोथा लानाय मोनबा एबा गार्जेनफोरनि खोथा लानाय मोनबा दिनै बेफोरबायदि जानाय नङामोन बे जोङो रां खामायनायनि बेलायावनो होन बुंनो थाङोबा जों दिनै जोंनि जायगायावनो जों अनेक रोखोमै जोङो रां खामायनो हायो जेरै जोङो दाउ अमा फिसिनानै बेफार फालांगि खालामनानै जोङो
फालांगि खालामनानै जोंङो मैगं थाइगं गाय गायनानै बायदि रोखोमननि जोंङो जिउ राहा खुंनो हायो नोंथांखौ थारैनो जोबोद सैथो नोंथांनि बिबुंथिया ओ बेजों लोगोसे आङो नोंथांनियाव फं-फंनैसो मिथिनो लुबैबावदों दा प्रेकटिकेलि जिउ राहा दाना ला--दानायाव बा जिउ राहा खुंनायावहाय गोबां लामा दङ नाथाय नोंथांनि जिउआव उन्दै समनिफ्राय लानानै दासिमहालागै ओ नोंथांनि जिउ राहा दानायाव एबा नोंथाङा गावनि जिउ राहा लामाखौ लुखांनायावहाय बेसेबां खस्थ मोनबोदों आरो मा रोखोमै माब्रैहाय नोङो गावनि जिउखौहाय ओ दिनैसिम थांना थानायनि लामाखौ दिहुनबोनानै ओ सोलिनानै दङ एबा नोंथांनि दानि जिउ राहाया मा रोखोमावहाय ओ नैबे खोहाय एसे मोन्दांथिखौहाय फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा आंनो।
नंगौ नोंथां जोङो
उन्दै स समनिफ्रायनो जों एबा लाइमोन समनिफ्रायनो जों माखासे जोङो स्ट्रं जानांगोन जोंनि माखासे न'खर नायनानै जों दिनै साख्रि बाख्रि मोनाखै जों दिनै साख्रि बाख्रि गैया जों दिनै निजि फरायदोंब्लाबो जों दिनै साख्रि बाख्रि मोननो हैयासै नाथाय जोङो साख्रि बाख्रि मोननो हायाबाबो जोंनि उनलि जोंनि गथ गथायखौ जोङो मोजाङै स्कुलाव फरायहोनांगोन मोजाङै साख्रि लाहोनांगोन बिथांमोनखौ जोङो निजिथ जानो हानो हादियासै नाथाय जों निजिनि गथ गथायाइखौ जों मोजां खालामनांगोन होननानै जोङो मोनसे थांखि लानांगोन थांखि लानायजोंल जनाय नंङा जों माबायदि थांखि लागोन जोंनि दिनैनि दिना जाहैबाय बादायलायनायनि जुग बादायलायनायनि जुग गाबोन सबनिआनो नोंङो आखायाव रां रुफा गैया जागोन अब्ला नों गथ' गथायखौ नों बोरै फरिहोगोन माबोरै फरायहैगोन जों दिनैनि दिनाव नुदों माखासे जोंनि लाइमोन फोरखौ माखासे सिट्रं जायखौ एबा जों नुनो मोनदों दिनै हाबा जादों गुबुनाव खामानि मावहैदों हाबा जादों गुबुनाव एबा खामानि मावहैदों केरेला बेंगलाव खामानि मावहैदों बेफोरबायदि जों थासारिजों एबा जों मोगा मोगि जानायखौ जों नुनो मोनदों बेनिखायनो जों लाइमोन स समाव नो‌ जों माबोरै जिउआव जों दावगानागोन जों माबोरैहाय जोंङो नखरखौ फुंनांगोन माबोरैहाय जोंङो माबायदि बे संसार जालांगोन बेफोर बेखौ माबोरै रां खामायनो हागोन माबोरै गारि गुरा लानानै बेरायदोंबा नोंथाङाबो माबोरै लानानै बेरायनो हागोन बेफोरखौ एसे स्टाडि खालामनानै सानलायनानै खामानिफोरखौ मावोबाथाय जिउआव साक्सेस जागोन होननानै आं बुंनांगोन आरो नोंथाङा दे बुंदों दासिमाला गै आं माबोरै जिउ खुंगासिनो दं एबा माबोरै आं जोबोद खम बैसो नि सासे लाइमोन होननानै आं बुंनांगोन बे समाव नाथाय खम बैसोनि लाइमोनबाबो माखासे माखासे जेंना माखासे जेंना जेंसिबो जाफेरनो मोना खौ एबा नखर खुंनायाव थिग बेफोरबायदिनो आंङो थिग बेफोरबायदिनो आंङो माखासे इयुननि थाखाय एबा आंनि इयुनखौ नायनायनि थाखाय आं माखासे खामानिफोरखौ मावो जेरै खामानिफोरखौ मावो होनबाथाय इयुननि थाखाय खामानिखौ मावो जेरै जोंङो इयुनाव जोंनि नखर संसाराव जाहैनो गोनांबा जों माखासे नांगौ जानाय दिनै जोंङो हाबा जायैनि सिगांनो नोंनि माखास से देग्रावउ नानै मोजां जानांगोन नोंनि हाबा जायैनि सिगांनो नोंनि नआ थिग जानांगोन हाबा जाहैनाय सिगांनो नोंनि नआव गारि गुरा थानांगोन। हाबा जाहैनाय सिगांनो नोंनि बारि बागान फोरा थिग थानांगोन। हाबा जायैनि सिगां थागोननो माखासे रां रुफा घन सम्पतिया नोंनाव ग्रोम ग्रोम थानांगोन अब्लासो नोंङो बै हाबा जाखांनायनि उनाव माखासे लागजारि संसारखौ नुनो हागोन होननानै आं सानो नोंथां हेलोव
हेलोव
हेलोव
औ खोनाबाय नोंथां
हेलौ औ नोंथां खोनादों ना? औ नोंथां खोनादों
औ खोनादों ओ खोनाबाय नोंथां खोनागासिनो दंङ आं ओ नोंथांआथ जिउ राहा हालनि सायावहाय गो
हेलौ
हेलौ
हेलौ
अ नोंथां खोनाया खोनायाखै नामा नोंथां आंनिखौ
औ औ औ बुंफोदा नोंथां
अ नोंथाङा खोनादोंना दायो।
हेलौ
हेलौ औ खोनादोंना अ नोंथाङा गोबां बिबाय थानायाव जिउ-जिउ जिउ राहा खुंनायावहाय ओ गोबां ओ बिबुंथि होना बुंनाय गासिबो बाथ्रायानो सैथो आरो गासिबो जिउ राहा होननानै बुङोब्ला गाव गावनि जिउआवनो मोनदांथि बखायो उन्दैनिफ्रायनो साफ्रोमबोनि जिउ राहा लामाया आलादा आलादा न'खर मोनसेयावब्लाबो बिदा फंबायनि गेजेरावब्लाबो जि जिउ राहा लामाया मोनफ्रोमबो बिथिङावहाय बियो मोनसे गाव गावनि दानानै लानायजों लोगोसे बे बे मोनसे कस बे सायावहाय आं फंनैसो नोंथांनो फोरमायनोसै।
नंगौ नोंथां
ओ आंनो बेखेवनानै होनो फोरमायनानै होनि जिउ राहा लामाखौहाय आंनि जिउ राहा लामाया मा रोखोम रोखोम आरोयाव आं माबायदि दिनैसिम थांनानै थाबोदों आरो आं माबायदि मोनदांथि मोनबोदों। दोनै उन्दै समाव जोंबो बे बेफोरबायदिनोमोन माब्लाबानि समाव जोङो बानाय मोनसे बानाय अबहेला फैयोना बेबायदि थासारियावहाय जोङो फराय दिनै जोंबो जिउ राहा दानाय दानायावहाय जोबोद खमनि एक्सपिरियेन्स थोजासे जुदि कुवालिफिकेसन दङमोनब्ला थोजासे दिनै माबा मोनसे नङा माबा मोनसे जिउ राहा लामा खुंनायावहाय जोंनि थाखाय नाथाय बिनि सोलायै
अ हेलौ
जिउ राहायानियाव गावनिफोरनि जिउ राहाखौनाय मोनसे आस' खान्दा एबा जाफुं बेे खालामनानै होनायदि इनावहाय थाङो आरो फारसेथिंनाय जिउ राहा न'खरखौहाय कम्पेयार खालामनानै नायोब्लाबो जोङो बो जिउ राहा लामाया माब्लाबानि समावहाय गेवगोन एबा माब्लानि समावहाय बे गेवगोन बेखौ खौहाय रावबो समनि गेजेराव जोंनि नाजानायनि गेजेरजों आरो समनि गेजेरावहाय बिदिन्थिबो नुनो हायो सोरनिबा खाफालनि गेजेरजों नङा होमबा नोंथां दा
नोंगौ नोंथां।
बोलोजों नङा। मावोब्ला माने खौ नुनो मोनो नाथाय सिगांनि समावहाय जायनि जिउ राहा लामाया मोनसे गोग्लैसोनाय ओ अबस्थायावमोन मोनसे गोग्लैसोनाय थासारियावमोन बेफोरबायदियाबो समनि गेजेराव जों बुंनो हायो गाव गावनि लोगोसे जोंनि साखाथि फाखाथि थानाय लोगोसे राहा लानायावहाय दासिमावहाय गोबां आपग्रेड जाबाय होननानै आं सानो दा आरोबाव जोङो आंबो आंनि जिउ लामा दानायावहाय आंनि जिउ हालाम खुंनायाव आं खस्थ मोनबोनानै ओ माखासे गोबां बाथ्रा जि बुबाय बै सिगांनि उन्दै समाव जि आवहाय सोलोंनांगौमोन बै समाव सोलोङिनि फिथाइखौहाय जों दासो नुदों बुंनो हायो आरोबाव बेजों लोगोसे आ सोलोंथाइखौ जोङो लानो हायोमोनब्ला ओ दिनैनि दि थोजासे राहा लामा खुंनायावहाय जोंहा गोरलै मोनसे लामाखौहाय जोङो मोननो हागौ बहाय नोंथाङा मा बिबुंथि होबावो आङो एसे खोनासंनोसै।